औ खोनादोंनानै थांङा
औ
औ नोंथांनि खल हर नाय जाहोना
अ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय। मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय आं कल खालामदोंमोन। औ आयदायानो जाबाय जिहेथु सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानि थाखाय गोनां बेनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो
औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ दा नोंथांङा एसे फोरमायना नानै होनो हागोन नामा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां
औ सोलोंथाइ होनब्लाथ' जोंङो उन्दैनिफ्राय देरनाय लासिम जों सोलोंथाइखौ लानो नांगौ आरो ना
औ
जेरै सोलोंथाइया जोंनो म थाखाय गोनांथि होनबथाय जेरै जोंङो जेरै जोंङो न'फोराव थाबाय जाय थाबाथ' जोंङो जाम्ब जामबि जागोन नंङा होनब्ला
औ
औ आरो जोंङो बेहााय बेखौनो जोंङो बुंनो थाङोदि जेरै जोंङो फरायसालियाव थांब्लासो जों सोलोंथाइखौ गोबां लानो हागोन जेरै जों मि खामानिफोरखौ जों मिथिनो हागोन बेखौ मावङो मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावना मावनानै जोंङो साक्सेस जानो हागोन आरो जोंङो गोबां मददाव फैगोन मानो होनब्ला जोंङो जेरै सोलोंथाइ खौ लायाब्ला जोंङो न'खरफोराव बिदिनो जाम्बा जाम्बि थागोन जेरै न' सिङावनो हो हाबसोनानै थाबाय थानाय बेफोरखौ जोंङो मावालासिनो जेरै जोंङो स्कुलफोराव थांनानै जोंङो मास्टार सार मेदामफोरनिफ्राय जोङो एसे एनै सोलोंथाइखौ जों लानांगौ जायो आरोना
औ
औ जेरै जोङो गोबां दे उन्दैनिफ्राय लानानै जोङो देरनायसिम सोलोंथाइखौ जोङो लानो नांगौ आरो ना जाहाथे जोङो अबेबा माबा मोनसे जायगायाव थाङोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जेरै जोङो गुबुन फारसेयाव ओंखारलाङो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
नोंथाङा बाहायबा एसे फोरमायनानै होलां
औ सोलोंथाइनि सोमोन्दै ना
औ नोंथांथारैनो
औ सोलोंथाइयाथ जोंनो गोबां गासैबो बिथिङावनो जोंनो गोनां होननानै बुंजायो बेयो खालि ओ औ फ सालियाव थांनानै बा स्कुलाव थांनानै सोलोंथाइ लानायनि बाथ्राया दं बे फैया जोंनो गोबां गासैबो बिथिंखौनो जों जिउआव सोलोंनायानो मोनसे बेखौ सोलोंथाइ होननानै बुंजायो आरो आंनि थाखायबा औ दा जिहेथु सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गुबैयै जोङो स्कुल बा कलेज बा इउनिभारसिटि दा बेफोराव मुं थिसनहैनानै बे बेयाव सोलोंनानै बैनिफ्राय दि डिग्रि मोननायखौनो जोङो गुबैयै सोलोंथाइ होननानै बुङो आरो औ दा औ दा बेयावहाय जिहेतु जोंनो सोलोंथाइखौ मानो गोनां होननानै बुङोब्ला जों माबा मोनसे जिउआव जुदि मावनो लुगैदोंब्ला जेरै जेरै साख्रिफोर मावनो लुुबैदोंब्ला दा जोंनो बबे साख्रिखौ मावगोन बिनि सायाव जों सोनारो माने दिपेन्ड खालामो जुदि नोङो फिसा साख्रि जुदि मावनो लुबैयो बेयाव नोंनि रोंगौथिया बा सोलोंथ एसे ख जानो नांगौ आरो नों जुदि गोजौ थाखो थाखोनि जुदि साख्रि मावहैनोब्ला बेयाव आरो सोलोंथाइखौहाय माने डिग्रिखौ एसे गोजौसिन नांगौ जाहैयो आरो औ दा बैफोरबादि फिसायानो जा औ औ बुंफिनबाय नों
औ नोंथाङानो बुंनाय
औ माने दा फिसायानो जा बा गेदेरानो जा बैफोर थाखोनि साख्रिफोरखौ मावनायाव जोंनो गियावनो सोलोंथाइखौ बा दिग्रिखौ नांथारगौ जायो आरो जिहेतु जोङो बेयाव जोंनि बायदिसिना डकुमेन्टसफोरखौ जोङो फोरमान महरै होनांगौ जायो बेयो औ नंगौ दा बेनिफ्राय बे स्कुल बा साख्रि मावनायनि बेलायाव नङा जोंनो गुबुन आरो गोबांथार बिथि बिथिंखौनो रोंनो थाखाय जेरै बियो रायज्लाय सोरजोंबा रायज्लायनायानो जा बा ससाय बा समाजावहाय सोरखौबा माबा मोनसे मोजां एडभाइस होनायानो जा दा बैफोर गासैबो बिथिङावनो जोंनो सोलोंथाइखौ गोनां जायो नखरखौ दैदेननो थाखाय औ सोलोंथाइ मोनोब्लासो जोङो गोबांथार बिथिंखौनो फरायनायजोंनो जा बा स्कुलाव कलेजाव थांनानै गुबुननिफ्राय मिथिनायानो जा दा बैफोर गासैखौबो जोङो सोलोंथाइ लायोब्लासो मिथिनो हायो आरो दा बैफोर गासैबो जेनिबो थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो मोनसे साख्रि साख्रि मावनो थाखायब्लाबो जोङो मास्टार मास्टार दिडग्रि मावनो थाखायस जोङो डिग्रि नांथारगौ नङा होनब्ला औ जोङो स्टुदेन्टफोरखौ एसे फराय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों एसे फोरोंनो थाखाय जोंनो मास्टार दिडिग्रिखौ नांगौ आरोना आरो जेरै जोङो बेफोरबायदिनो साख्रि जेरै जोङो फिसा फेनला साख्रि मावनो थाखायब्ला जोङो पिअ पिअ खौ पास खालामथारनांगौ जायो आरो ना बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां सोलोंथायाइखौ लानो हायो आरो ओ फिसा फेनला साख्रिफोरखौ मावनानै जोङो
आरो सोलोंथाइ होनब्ला जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो बांसिन सोलोंथाइखौनो जों बांसिन लानो हायो आरोना
औ
औ दावबायनो फारसे थाङोब्लाबो जों गुबुन सोलोंथाइ मोननो हायो सिनायै मानसिनिफ्राय जोङो सिनायनानै जोङो बेफोरनि सोलोंथाइखौ जोङो माबाया मा जायो बेफोरखौ जोङो लानो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला थ' सोलोंथाइ होनब्ला जोबोद बाख्नाय जाथाव आरोना जेरै जोङो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ जायो आरो खायसे मानसिया बुङो जेरै ओ जेरै जोङो दावबायनो फारसे थाङोब्लाबो जेरै मानो थांनांगौ मानो मानांगौ बे बेफोरबायदि बुङो आरो ना नाथाय बे नङा दि जोंनो सोलोंथाइ लानो थाखायसो जोङो ओ न'खरनिफ्राय ओंखारलांनाय जायो आरो ना औ ओ बे मानसिया मा बुंगोन जों बे सोलोंथाइखौ जोङो ओ मोजाङै खोमाफोराव सोनानै लानांगौ जायो आरो खायसे मानसिया जेरै बेखै खोनासंना बेखै एंगार हरो आरो बेफोरबायदि नङा जे जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ मानोना अब्लासो जों गियानफोरखौबो मोननो हागोन नङा होमब्ला आ नोंथां
औ
माबा मोनसे जेरै जोङो ओ साख्रि बाख्रि मावनो थाखाय बाराबो जोङो जेरै बेफोर सोलोंथाइखौ सोना लानानैसो जोङो बे खामानि खामानिखौ मावब्ला मोजां जागोन बेफोरबायदि होननानैसो जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो औ नोथां औ नंगौ बिदिब्ला नोंथाङाबो औ नोंथां एसे फोरमायना नोंथाङाबो
ओ माखौ होन्दोंमोनलाय नोंथां
औ नोंथाङानो बेफोरबायदि सोलोंथाइनि बागैनो एसे फोरमायनाबौदो गुवारैनो
औ आदसा बेनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव ओ नांथारगौ आरोना नों जों जुदि जों जु दि ओ गुबुन जायगायाव दा नोंथाङाे जे थु बुंदों दावबायनायनि बाथ्रा दा जों जुदि सोलोंथाइ जों गैयाब्ला जों बबेखौ मारै मावनो बा मा प्रसेसफोर थायो बा जोंनो ओ रायलायनायनि बिथिङावनो होन माने मोनसे माने सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गावनि रावखौ रोंनायनि अनगा गायैबो जों गुबुन रावखौबो जिहेथु रोंनो हायो सोलोंनो हायो दा बैफोर दा बैफोर रावफोरखौ जों जुदि ओ गुबुन रावारि सुबुंफोरजों रायज्लायनो ब्ला बा गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला दा बैफोर ओ जोंखौ गोबांथार हेफाजाब
औ हेफाजाब होयो औ नंगौ आरो जोंबो बिसोरखौ हेफाजाब होनाय जायो आरो औ आरो जोंनि बर' रावखौ जेरै रोङाब्ला जोंबो बिसोरखौ फोरोंनाय जायो सोलोंनो होयो आरो बिसोरबो जोंखौ सोलोङो आरोना गावसोरनि रावफोरखौ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिसोरनि जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों बर'फोरा गोबाङानो जेरै दावफोरखौ रोङा नालाय गुबुन जायगायाव जोङो दावबायनो एबा जेरै जोङो थांनो बाथ्रा बुंनो बेफोरखौ जोङो गोबां थान मोनो आरोना औ गुबुन गुबुन रावफोरखौ जों बांद्राय रोङा नालाय बेनिखायनो जेरै जोङो बिसोरनिफ्रायबो एसे सोलोंना लानांगौ जेरै जोङो नेपालि रोङाब्लाबो जोङो बिसोरो जोंखौ नेपालि राव सोलोङो जेरै हारसा रोङा बाबो हारसाखौ सोलोङो जेरै बिदिनो गोबां गोबां जेरै गार' रोङाब्लाबो जों गार' रावखौ जोङो एसे सोलोंनानै लानांगौ जायो आरो ना गुबुन गुबुन गुबुन जिखिनि जाया जोङो जिखिनि बाथ्रा दङ बेखौ जोङो सोलोंना लायोब्ला जोंनि थाखाय जों जोबोद मोजां आरो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ थारैनो नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो
बेनो सोलों गोबांथार बिथिङावनो जे आं बुंलांखाबाय सोलोंथाइखौ नांगौ जोङो जुदि रोङाब्ला जों गुबुनजोंबो थगायजानो हागो नङाहोमबा जों माबा मोनसे लिरनाय माबा मोनसे जों बबेबा बाव लिरनायानो होन बा बबेबा मोनसे जायगायाव माबा मोनसे लिरनानै दोननायानो होन दा बैफोर बिथिङावहाय माने जुदि जों गाव मेगन थानानैबो जुदि फराय फरायनो रोङाब्ला दा बेयाव जुदि गुबुना जोंखौ मा खालामनो हागौ माने मोनसे लिरना दोन्नायखौ गुबुन मोनसे रोखोमै खिन्थानानै होनोबो हागो दा औ दा जों बेबायदि बिदियाव माने सोलोंथाइ जों रोङोब्ला जों फरायनो रोंखायोब्ला बा हांखोफोरखौ जों सिनायनो रोङोब्ला अब्ला माने जोङो बेफोरबायदि गुबुननि फाव फानदायनायनिफ्राय बा थगायनायनिफ्राय गावखौ माने बारग'होनो हायो आरो औ औ सांग्रां थानो हायो दा बेफोर गासैबो माने जोंखौहाय गासैबो बिथिङावनो जोंखौ सोलोंथाइयासो हेफाजाब होयो आरो दा जोङो गोबां गोबांथार जोङो फरायनानै गोबांथार गेदेर गोलाव जानाय सुबुंफोर नुदों दा बैफोरो मामोन जोंनि समाजावहाय जोंनो मोनसे इनकारेज खालामो जोंखौहाय माने जोंबो बेबायदि फरायनानै बेबायदि मानसि सासे से मानसि गिदिर जागोन बयजोंबो सिनायजागोन हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलाङ गोन समाजखौ जौगाखांहोनायाव हेफाजाब होलांगोन दा बैफोरबायदि थुलुंगा खांनायखौ जों गुबुन सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मोननो हा हायो आरो दा बेबायदिनो जों गुबुननि फरायनायखौ गुबुननि बेबायदि सासे गेदेर सुबुं जानायखौ खौ जों जुदि थुलुंगा मोननानै जोंबो फरायोब्ला लिरोब्ला जोंबो जोंनि इयुन जोलैनि जे उन्दै उन्दै सुबुंफोर बा फंबाय बिनानाव बा जोंनिफ्राय जायफोर उन्दै बैसोनि समाज नि सुबुंफोर दा बैफोरखौ जोंबो सोलोंथाइनि गेजेरजों माने थुलुंगा होनो हायो दा बेबायदिनो आंबो जुदि सोरनिखौबा नुनानै थुलुंगा मोनोब्ला आरो आंखौबो नुनानै जुदि सोरबाया थुलुंगा गा मोनोब्ला दा बेयाव माने जुदि गासैबो बिथिङावनो माने सोलोंथाइखौ बयबो लाजोबोब्ला बेबायदि बि थुलुंगााखांलायनायनि गेजेरजों थारैनो बेयाव नखराबो जौगा खांगोन न'खराव औ जेरैबायदि सोलोंथाइ गैयै न'खराव जेरैबायदि थासारिजों थांनानै थायो दा जुदि सोलोंथाइ गोनां सुबुं सुबुंफोरनि न'खराव माने बेनिख्रुयइ मोजांसिन मोजांसिन माने जोङो थांनानै थानायखौ बा अनलायनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो जिहेथु सोलोंथाइया सोलोंथाइया माबा मोनसे डिग्रि लानायनि बाथ्राल' नङा बेयाव जोङो गोबांथार बिथिंखौनो बुजिनो हायो सोलोंनो हायो माबा बबे खामानिया गाज्रि बबे खामानिया मोजां बैफोरखौबो जों सिनायनो रोङो दा बिनिखायनो नो माने सासे सोलोंथाइ रोङै सुबुंनियाव जेबादि बुजिनायखौ मोनो बेनिख्रुइ बांसिन माने सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बुजिनो हायो दा बेबायदि बयबो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लाजोबोब्ला बेबायदि बुजिलायोब्ला न'खरा जौगाखांगोन न'खरा जौगायोब्ला समाजा जौगागोन गोन आरो समाजा जौगायोब्ला बे थारैनो माने हारिनि गेजेरावबो जौगाखांनाया फैगोन आरो दा औ दा ओंखायनो औ
औ औ नोंथां नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानैबो गोजोननाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों औ औ दे